नोंथांखौ
अ नोंथांजों आङो दसे सम सावरायनो फन खालामनाय जादोंमोन।
औ औ नोंथां सावरायजागोन।
नोंथांजोे आङो बर हारिनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो सै सानदोंमोन आं
औ नंगौ नोंथां सावरायजागोन।
औ। दायो बर' हारिनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला जोङो आरनायखौनो गिबियावनो मिथिग्रोयो बेनि उनाव जोङो दखना गाननाय। बेनिफ्राय दखनाया मोननै रोखोमनि अग्रं दखना आरो लांगा दखना।
औ औ नंगौ।
बिनि उनाव जोङो गामसा होननाय। नाथाय जोङो बेफोर दखना आरो गामसाफोरखौ जोङो नायनो थाङोब्ला बेलेक बेलेक बुंनो थाङो जेरैबायदि गुबुन माहारिफोरनावबो बेफोर बेफोरबायदि थानाय हिसाबै जों बेफोरखौ आलादा आलादा बा बैसोरो गावसोरनि हारिनि होननानै फोरमायना लानायखौ जों नुनो मोनदों। अब्लाबो जोङो जोंनि बे आरनाइ जिखौ जोङो गावनिनो गाननाय जोमनाय होननानै सिनायथि होनो हाबाय जेरैबायदि जोङो बेफोरखौ गावनिनो आंगो गाननाय जोमनाय होननानै जि आइ टेकबो मोननो हाबाय आरो। बिदिबा नोंथाङा बेफोर गाननाय जोमनायनि सायाव माबाफोर गोथौयै सावरायनो गोनां
औ औ औ दङ नोंथां औ औ बुंनो थाङोब्ला माने बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होनब्ला माने जोंहा गोदो गोदाय गोदायनिफ्रायनो जोंहा बर'फोरनि सिनायथि हिसाबै दखनायानो गिबियाव दङ नङा होनब्ला। जेरैहाय दखना दखना अग्रं। नोंथाङा दा बावैसो बुंलांखाबाय जे अग्रं दखना आरो लांगा दखना बेफोरो। जों बेफोर दखनाखौ माने। जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो माने गावनि आखाइजोंनो दानानैबो गाननो हाखायो नङा होनबा।
नंगौ नंगौ।
जेरैहाय जोङो औवानिफ्राय दोरोङारि हिसाबै जों औवायाबो गोलैयो जे जों औवानिफ्रायनो साल खुन्था बानायनानै जोङो माने बेयाव रासो माखु बायदिफोरखौ नांगौ जायो। इसान जायखौ बुङो। बे इसान सोंनानै जोङो माने गिबियाव जोङो खुन्दुं बायबाय बेखौ खुन्दुं खुन्दुङाबो जेरै गोबां रोखोमनि थायो जेरै फुथिया पलेस्टार माथा बेबायदिनो माइदि होनाय बेबायदि गोबां थायो आरो ना।
नंगौ।
जेब्ला जों खुन्दुंखौ बायनानै लाबो लाबोखांबाय अब्ला जोंहा बेनि उनावहाय जोङो बेखौ जों माइदि माइदि होनाय जायो माइदि होखांनायनि उनाव जोङो सोंनाय जायो आरो खुन्दुंखौ
औ।
खुन्दुंआबो गोबां रोखोमनि थायो जेरै नोंनो मा गाबनि नांगौ जेरै गोमो गोजा गोथां गुफुर गोबां रोखोमनि थायो आरो ना। औ जोङो बे खुन्दुंखौ सखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला जिखौ जेनेबा खुन्दुंखौ सोंखांनायनि उनाव जोङो जेनेबा ज जेनथोरफोरजों जोङो खुन्दुंखौ थुननाय जायो आरो।
औ।
जेब्ला जों खुन्दुंखौ थुनखाङो अब्ला जों थुनखांनायनि उनाव मानो जों हिसान सोंनाय जायो बे हिसानाव जोङो दानाय जायो आरो बे खौ जों आखाइजों आथिखालाव जों बांसिनानो मेसिन बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो थेवब्लाबो जोङो माने गोदोनि बादि जोंहा गासै गोदोथ' गासैनावबो हसानसालि थायोमोन न'खर न'खर न'खर आथिखालाव मानोे जों बेफोरबायदिखौ खम बिबांनि नुनो मोनो आरो। थेवब्लाबो खायफा खाय मानसिया माने बेफोर दख'ना दानायानानैनिबो गोबां रोखोमनि बिजनेस ओरैहाय बेफार फालांगि खालामनो हायो आरो नङा होमबा? बेफोर जि जानायनि बे बेलायावबो जेरै जोङो बिखौ जिखौ सोंखांनानै जेरै जोङो जिखौ दानानै जोङो एसे गोबाव सम लायो आखाइजों थेवब्लाबो जोङो दायो आरो बेयाव जोङो आखाइजों दानायखौ साबसिन गाननो मोजां जायो बेफोरबायदिखौ जोंथि
मिथिना औ।
बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला जिया गांसे ओंखारो जेखौ गोबां रोखोमनि थामजि नैजि बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गां बेफोरबायदि जेनेबा गांब्रै गांबा बेफोरबायदि लानो हायो आरो नङा होमबा जेरैहाय जोङो बेखौ दाखांनायनि उनाव बेयाव जोङो आगरबो एरखांनो हायो आरो। बेयाव आगरा गोबां रोखोमनि थायो जेरै फारौ मेगन लाव बेगर बेसर बिबार खासि हााइ बेबायदिनो हाजो आगर दाउस्रा मोख्रेब बग्रि बिबार गोबां रोखोमनि आगर थायो आरो। आ बे फोर आगरफोरखौ जोङो सेबखांनो थाखाय गिबियाव जोङो ग्राब बहिनांगौ आरो। बेजों ग्राब बहियाव सेबखांनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला ओ बेखौ उनाव जोङो दसे उनाव जोङो माने बेखौ जोङो सेबखांफिननांगौ जायो आरो दख'नायाव नों मा रोखोमनि आग'र नांगौ इफोरखौ अ आथिखालाव जों गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि आग'र सेबखांनो हायो गोदोनि दिनावबो जोङो बेफोरबायदि खालामनो हायो। थेवब्लाबो जों गोदो दिनावहाय माने बेबायदि जों मा रोखोमनि खुन्दुं गाबनांगौ जों बेफोरबायदि गाबखौ मोननो थाङामोन आरो। जेरै जों मिथिंगायाव मोननाय बिबारनि फिथाइ रोदा बिलाइ बेफोरनिखौनो जोङो माने सेफ्लेलाबायनानै माने जोङो फुननानै बिबायदि दाननायखौ फुननायखौ जों मोन्थि नि मोनो आरो। ओ आरो जों गोदोहाय जेरै इन्दि एम्फौ फिनानै नोंथाङाथ' बेखौ मिथिखायो जानांगौ। बेफोरनिफ्राय जोङो माने इन्दिनि जि एबा इन्दिनि खुन्दुं बेफोरबायदि जोङो फिथोब खाहोनानै माने बेनिफ्राय जोङो खुन्दुं बानाय खुन्दुं जाहोनानै फिथोबखौ माने खुुन्दुं जों बेफोरनिफ्राय जोङो गोबां दख'ना जि बेफोर गाननाय नुयोमोन आरो। आथिखालावबो नुयो खिन्थु खम बिबांनि मोनो आथिखालाव माने बेफोर गोदोनि बेफोरबायदि इन्दिनि जिफोरा माने गोबां बेसेन जानानै फैबाय आरो आथिखालाव।
औ औ।
जों आर'नाय आर'नाय बुङोब्ला जोङो ओ गोदो गोदाय जोंहा मोनसे जोङो बिजाबफोराव मोनबोखादों जे जोङो सासे माने गावनि अनजालि बिसि माने गावनि फिसायनो दावहा नांनो थांनायाव माने हरसेनि गेजेराव दुखु दाहायब्लाबो माने बियो आर'नाय बे आर'नायाव जोङो हाजो आग'र बेफोरबायदि ओ एरखांनानै माने हरसेनि गेजेरावनो जेन गावनि फिसाया दावहायाव देरहाबोयो बेफोर बादिखौ जोङो आर'नाय दाना हरनायखौ बर' हारिनि गेजेराव जोङो मोन्थिनो एबा खोनानो मोनो आरो। बेफोरबो माने जोंनि मोनफा मोनफा जेनेबा बेफोरबायदि दानाय लुनायावनो बेयो दोरोङारि हिसाबै गोलैयो आरो।
उम उम।
बेफोरबायदिनो जोङो औ नोंथाङा बुंजागोन माबाफोर बुंनो नायदोंबा।
जाहाथे गावनि फिसाया दावउहायाव देरहाबो थो गावनि फिसाया दावउहायाव जै जानो हाथो बिनि थाखायनो बे हांमा हांसानि फालिया आर'नायखौ दानानै हरनाय जायोमोन आरोना। बेजों लोगोसे जोङो मोननो हाबावो आरो बेफोर बिदिनो बैसागुआव गावनि अनजालिया गावनि अनजालुनो दाना हरनाय ना। औ बेजों लोगोसे जे आरोबाव मोनबावो जोङो मान खालामनो गेदेरखौ बेयाव आर'नाय दानाय ओ
नोंथांमोननि ओनसोलाव हिनजाव गोदान गाननाय दख'नाखौ मा बुंनाय जायो?
नोंथाङा अननानै फिन खनसेबाव बुंनो हाफिनगोन ना?
नोंथांनि ओनसोलाव हिनजाव गोदाना मा होननानै बुंनाय जायो
अ अ ओ जोंनि ओनसोलाव बांसिन हिनजाव गोदाना दख'ना होनना बुङोब्ला जोङो आथिखालावथो बांसिन बायनाय दख'नाखौनो बाहायनाय जाबाय नालाय। ओंखायनो जोङो बिनि गाबफोरखौबो जोङो गोजाखौ गानथारनांगौ होननानै सानोमोन नाथाय बियो आथिखालाव एसे सोलायलांनो हमदों बायदि मोन्दों आरो जोङो हिनजाव गाननाय दख'नाखौ गोथार गोदान सिगां खेब गाननाय जेरै दख'ना थावसि होननानै फोरमाय बुंनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो दा बुंनो थाङोब्ला बै हिनजाव गोदाननि जायफोर जुलि जानाय बेफोराव जोमनो थाखाय गोनांथार जानाय हिसाबै जोङो दोहैनि बुङ बि बुंनाय सावरायनाय बायदि इन्दि एम्फौनि जिखौ गोनांथार जायो जोङो इन्दि एम्फौनि बे जिखौ हिनजाव गोदाननो जोमग्रा जोमहोनानैसो जोङो हिनजाव गोदानखौ न'सिम बरायना लाबोनायखौ जोङो मिथिनानै मोनो आरो ओंखायनो बे इन्दि एम्फौनि जिया जोंनि बर' समाजनि माखासे ओ दोरोङारि जुलि जानायाव गोबां मख'जाथाव बिहोमा होबोगासिनो दङ होननानै आं सानदों आरो
औ नंगौ थारैनो औ‌ ओ नंगौ नंगौ ओं माने बे औ माने बे थारैनो माने हिन्जाव गोदाना गाननाय दख'नाखौ दख'ना थावसि होननानै बुंनाय जायो आरो ना ओ आरो बे दख'ना थावसिया मैथा गाबनि मैथा बिबार गाबनि जायो होननानै जोङो मिथियो आरो बेखौ जोङो बांसिनै माने आथिखाल आथिखालाव बांसिन माने दसे समनि थाखाय हाथा खुरनाय एबा ओंखाम जानाय समाव जेनेबा बेफोरबाददि जनाय समाव बिदिखौ बाहायनाय नुयो आरो बिदिखौ बिदिनि सोलायै माने आथिखाल बांसिन गोमो दख'ना बेफोर इन्दिनि फालि बेफोरखौ जोङो बाहायनाय खौ नुनो मोनो आरो ना
औ औ
जों लोगोसे आरो जोंहा हिनजाव आथिखालावथ' जों गोबां रोखोमनि दख'ना गानो जेरै ओ गोमो बेफोरबायाददि गोमोल' नङा गासै दख'ना गाबखौनो माने जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो हिनजाव गोदानखौ नौ अब्लाबो माने बेजों लोगोसे जोंहा माने बर' हारिनि जेरै आर'नाइ आर'नाइखौ जोङो लाफाथारनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आथिखालाव औ माने बे आरनाखौ लानायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे जोंहा माने ओ जोङो बे हिसान जि दानाय बे जों लोगोसे जों हौवासाफोरनि गामसा बेफोर गामसाफोरखौबो जोङो दानो हायो आरो ओ गामसाखौबो जोङो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दानो हायो जेरै गाब लाना गाब गुफुर गोथां बेबादि फाख्रा गोबां रोखोम रोखोमनि दानो हायो बेयाव बांसिनै जोङो जों जोङो आवथि होनानै दानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ।
आं बेबादिनो दख'नायाब गोबां रोखोमनि बिदन थायो जेरै बिदनाव जोङो बांसिन आगर होनायखौ नुनो मोना बेबादिनो थायो आरो। अ नों नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालाव बेफोरबादि सान दाग्रा सुबुंफोर दंना गैला एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ औ हागोन आथिखाला ओनसोल फोराव न'खरफा न'खरनै सानै साथाम लोगो नांनानै जोङो दानायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ बेबायदिनो दाना एसे सरखारारनिफ्रायबो अनसुंथाइ हिसाबै जोङो बेफोरबायदि उयभिं खुलिनायखौ नुनो मोनदों बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलफोर फोराव आइजोफोरानो बा सिख्लाफोरानो ज' लोगो नांनानै सि दानानै गुबुन जायगा फोराव जोङो फानहरनानै जोंनि जोंनि फालांगिरि बा थाखा फैसा आरजिनायाव जोङो गावबा गाव हाबाफारिखौ मावनायखौ नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसेनो बेजों लोगोसेनो जेरैबायदि बर'नि आरनाय जि बेनिफ्राय गामसा बेनिफ्राय अग्रं दख'ना बेफोरखौ दानानै बर' आइजोफोरा गोबां फालांगिरि खालामनायजों लोगोसे गावनि रांखावरिखौ बुथुमनो हादों।
अ अ नंगौ नंगौ। जोंनि जोंनि ओनसोलाव बेबादिनो गोबां जि जाग्रा आइजोफोरबो दङ। थिखालावबो अ बेफोरो माने गो गोबां रां खामायो थेव रां खामायो आरो माने बेफार फालांगि खालाम गोबां रोखोमनि मा रोखोमनि नांगौ बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो। थेवब्लाबो माने आथिखालाव जोङो सिंनि जोहै माने खम समनि गेजेरावनो नोंनो गांसे आर'नानि आर'नाइ बानायनो थाखायबो मा रोखोमनि आगर नांगौ मा रोखोमनि गाबनांगौ बेफोरखौ माने नोंनो मा रोखोमनि नांगौ फोरखौ माने दसे समनि गेजेराव माने जोङो बेबादि दिहुननायखौ नुनो मोनो आरो। बेबादिनो दख'ना खौबो जोङो गोबां रोखोमनि मिसिंआव दानो हायो नोंनो दसे खम समनि गेजेरावनो माने जोङो सम खौ होसोनो हायो आरो। ओ अब्लाबो माने बेफोर मिसिङाव दा दानाय नुखो माने जोंनि आखाइजों दा नाया माने साबसिन गाननो मोजां जायो होननानै जों मिथियो जे आरो औ औ
खुन्था गायनानै जोङो हिसान दानायजों लोगोसे बे मेचिनजों दानायजों गोबां फाराग जोङो
नुनो मोनो अ औ आं खोनायासै नोंथां
औ अब्ला समाबो जाबाय जोङो दोनथ' जासिगोन नामा
औ औ